औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ आंबो खोनादों औ नों गोजोन ओ बेलासिनि नोंथां गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां थारैनो
औ नोंथां जों दा
औ नोंथां थारैनो
नोंथांनिया नेट गैया औ नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ जों दा ओ बैसागोनि बागै एसे सावरायनोसै नामा
औ नोंथां
औ बैसागु होनोब्लाथ' जेरै ओ मोसौ बैसागु मानसि बैसागु दं नालाय
औ
औ जेरै जोङो आङो जेरै मोसौ बैसागुखौनो होनग्रोनोसै
औ नोंथां थारैनो
औ जेरै मोसौ बैसागु होनोब्लाथ' जेरै जोङो मोसौफोरखौ ओ थुखै थुखैनाय आरो ना थुखैनाय - थुखैनाय मोनसे नेमखान्थि आरोना बेयो
औ नोंथां थारैनो
आरो जों बे खौ थुखैनो थाखाय जेरै जोङो बेनि फिथाइ - सामथायाइ लाहार - फाहार लानांगौदि जेरै जोङो ओ बेखौ मा होनो दिगलि गुथि थारायनि बेदर ओमफ्राय आरो हालदै दै
हेल' नोंथां औ
हेलौ
औ नोंथांनिया नेटनि प्रब्लेम औ
औ खोनादों नोंथां खोनादों - खोनादों नोंथां थारैनो
औ आरो जों बेखौ गोबां रोखोमनि जादों ना हेलौ हेल' नोंथां हेल' खोनादोंदा नोंथां हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां हेल' बेखौ मोसौखौ थुखैनांगौ जायो आरोना जेरै जोङो बे मोसौखौ थुनो थुखैयैनि सिम जोङो